हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ खोनादोंमोन नोंथां
औ खोनादों
आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथाङा आंनो दोरोङारि फोरबो जेरै बैसागु फोरबो बेफोरनि बागै फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन ओ दा बैसागो फोरबो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव माबोरै फालियो एबा माबोरै माबा र दैदेनहरां बेनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनोसै ओ दा बैसागो फोरबो होनोब्ला जोंनाथ' बैसागोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिम फालिगासिनो नङा होमबा नोंथां ओ दा बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला दा जोंना बैसागोनि जा गिबि ओ जोबथा सैथोनि जोबथा सानखालि जोंना गिबियावनो मोसौनि फोरबो बेखौ फालिग्रोनाय जायो। दा बे मोसौनि फोरबोखौ फालिनायनि सानखालि जोंना बे सानखालि बे मोखौखौ थुखैनो थाखाय बिनि गिबि सानखालिनो नांगौ मानि खिनाखौ बुथुमनानै लायो जेरैहाय लाव फान्थाव ओ दिग्लि गुथि देग्लि बिलाइ थाराय बिजौ बायदिसिनाखौ खौ जोङो बुथुमनानै लायो। बिनि उनाव अखानायै जोङो फुङावनो गलिनि ओमफ्राय मोखौ बायदिसिना मोखौफोरखौ दहननानै बेनि उनाव जोङो बेफोर बायदिसिनाखौ ओ जोङो लाबोनानै दोनफैननाय मुवाखिनिखौ जोङो गिबियावनो हानानै लाग्रोयो बेखिनिखौ हाखांनायनि उनाव जोङो ओ बिसोरनो बि सानखालि दोंसे दोंसे माला गानहोनो थाखाय थाखाय ओ बेजोंनो जोङो माला दोंसे दोंसे सुयो आरो बिनि उनाव जों जोंङो बिसोरखौ दै खर एबा दैमा दैसायाव थुखैनो लांनानै बिसोरखौ गिबियावनो थुखैयो दानि समावथ' बांसिन बिदिनो हाखर एबा दंग' बायदिसिनायावनो ओ दैजों थुखैनायखौ नुनो मोनो। दा इसोरखौ बिदि थुखैहांनायनि उनाव खौ बिसोरनि मोदोमाव थाव फोननानै होनाय जायो मोदोमजों लोगोसे गंफोरावबो थाव फोननानै होनाय जायो ओ थाव फोनखांना होनानै बिसोरनि मोदोमाव बिदि लाव फानथाव ओ बायदिसिनाखौ सनानै दोंसे खुगा मेथाइ रोजाबो बे खुगा मेथाइ खौ आं इसेबां गोसोआव गैया अब्लाबो इयुनाव गोसोआव लाखिनो नाजागोन ओ बिदि रोजाब होखांनायनि उनाव ओ बिसोरनि मोदोमाव सारायनि जा हांगार सारायनि एबा बायदिसिना थौनि बिदिनि हांगारखौ थाव ओ गलायनानै बिनि मोदोमाव फोननाय जायो आरो। बे मोदोमाव थाव फोननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जे बे सानखालि बिसोरखौ उदाङै हेगारनाय होयो नालाय, बेनि थाखायनो फोर बायदि सिनाया बिसोरखौ जेबो खहा खालामनो हायैनि थाखाय बिसोरनि मोदोमाव बिदि फोननानै होनाय जायो आरो। लोगोसेनो बे मोखौनि फोरबोखौ मानो फालिनाय जायो होनोब्ला जोङो माखौखौ बायदिसिना खामानि जेरैहाय आबाद मावनायाव हाल एवनायाव लोगोसेनो ओ माइ बायदिसिना आबाद मावखांनानै मारा नानाय लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय जों गाइखेर बायदिसिनानै बिदि बिदिनि थाखाय जोङो ओ बिसोरनि मोखौनि फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। लोगोसेनो बि सानखालि जोंनि ओनसोलाव ओ सुबुं माहारिया हाग्रानिफ्राय ओ जौसे स्निथा माने मैगं नागिरनानै जानाय हुदा दङ आरो दा बेखिनिखौ मुं लांनाय थायो एसेबां गोरलै नङा एबा दानि समनि मानसिफोरा गासैखौबो सिनायजोबा अब्लाबो जाखिनो हा फाय एबा जाखिनि मेथि फेखिना जानायखौ नुनो मोन आरो बिनि गेजेराव मोनै मुं लायोबा जेरैहाय जारि बिलाइ, दिंखिया, सलें बिलाइ ओ खंख्रला बिलाइ ओ खुंखा बिलाइ बायदिसिना मानि मुनि गोदेर उन्दै बिदि बायदिसिना बुथुमनानै बे सानखालि जायो आरो। ओ मोखौनि फोरबोनि बे सानखालि मोनाबिलि समाव जोङो मोखौनो लोगोसे ओ बिसोरनो दोंफा दोंफा जोङो फागा गोदान बावो आरो। बै साना बिदि बारगआव लांनायनि उनाव बिसाना बिदि बारग'लांनायनि उनाव बैसागोनि से खालार खौ जोङो मानसिनि फोरबो बायदियै फालियो बे सानखालि जोङो गासैबो ओ गोदोर उदै गासिबो गोदोराव उदैनो बोर होयो, ओ उदैया गोदोनिफ्राय बोर लायो। बि सानाव बि सानखालि गासिबो गोदो गोदोरनिफ्राय बोर लालायो एबा बोर होलायो। बिनि साना बिदि बारग' लाङो आरो। ओ बिनि उनाव नै खालारनिफ्राय द' खालारसिम जोंनि ओनसोलाव आ बैसाग फोरबोखौ रंजानो एबा मागिनो ओंखारलाङो बे रंजानो एबा मागिनो ओंखारलांनाय समाव आइजोफोरा ओ गोमो गाब नि बिदन, ओ गोजा गाबनि रेगे रेगां, गोजा गाबनि गस्ला लोगोसे गोथां गोथां गाबनि आर'नाइ जानजियाव खानानै देलाय मालाय देलायनो थाङो माने मोसानो थाङो आरो। लोगोसे हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोथां गाबनि गामसा ओ गोथां गाबनि आर'नाइ बिदि लानानै जेरैहाय गोदोनिफाय नो बाहायबोनाय जेरैहाय खाम, जथा, सिफुं, थरखा बायदिसिना बेफोरखौ लानानै रंजानो एबा मोसानो ओंखारलाङो आरो। नाथाय दानि समाव नायनो थाङोब्लाथ' बांसिनानो बक्सारि बायदिसिनाखौ ओ लानानै रंजानो एबा बिदि बैसागो मा गिनायखौ थांनो नुयो अब्लाबो गोदोनिफ्राय जोंनि जा सोलिबोनाय बेफोरबायदि दामनाय ओ हुदाखौ जोङो दासिमबो एबा इयुनावबो लाखि लाखिनांगौ एबा बे हुदाया थानो नांगौ आरो। लोगोसे द' खालाराासै बिदि रंजा बाजा खखांनानै जोङो स्नि खालार खालि जोंनि ओनसो ओनोलाव ओ मोनसे फोरबो लाखिनाय जायो बाथौ ओ फुजा बे सानखालि जोंना गा गासिबो रायजो राजाया लोगो गोनांनानै जोंनि ओनसोलनि गासिबो लगोनांनानै बे सानखालि बाथौ सानसालियाव आर'ज गाबो लोगोसे ओ बेखौ मानो गाबनाय जायो एबा बे सानखालि मानो फुजा होनाय जायो होनोबा ब्ला ओ बोसोर गोदाना एबा बैसाग दानखौ बरायनो थाखाय बिानखालि बिदि ओ बावनाय जायो आरो। बिसानखारि बि दि बारग' लांनायनि उनाव मोनाबिलि समाव जोंना मोननैसो हारिमु आयदा लाखिनाय जायो जेरैहाय दामनाय देनाय लोगोसेनो लिरनाय बायदिसिना खन्थाइ आवरायनाय रोजाबनाय बायदिसिना गथ' गथाय जों लोगोसे गोदोराबो बाहागो लायो आरो। बिनि नंखानायै आरो जोङो बैसागो मागिनायनि जा थाइसे थाइनै एबा एसे एनै मोनबोदोंमोन बेजों जोङो रायजो राजाया गासैबो लोगो नानानै माने ओ बोथिसे जास्राङो आरो। बिदिनो जोंनि ओनोलाव गोदायनिनो जेरै बायदिहाय फालिबोदोंमोन दासिमबो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। लोगोसे नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालि फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ आङो बैसागो फोरबोखौ फोरमायनायनि सिगां माखासे फोरबोफोरनि सोमोन्दै खिन्थागोनो नाजादों। ओ बेबायदिनो फोरबो होननानै बुङोबा जोङो गोबां रोखोमनि फोरबोखौ मख'नो हायो नङा होमबा नोंथां? जेरै माखासे फोरबोफोरखौ जोङो हादर नाङै फो फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो माहारि नाङै फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो नो जोङो माखासे फोरबोखौ धोरोमखौ लानानै बा धोरोमजों सोमोन्दो लानानै फालि नाय जायो आरो बेबायदिनो माखासे फोरबोफोरखौ गेदेमा सुबुंफोरनि ओ थैनाय सान एबा जोनोम सान हिसाबैबो फालिनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोङो माखासे फोरबोफोरखौ आबादजों सोमोन्दो लानानैबो फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ जेरैहाय जोंहा ओहा ओ मा होनना बुङो हादर नाङारियै बा जोङो बेबायदिनो ओ फालिनाय बेफोरखौ होनोबा जोङो मा माखौ मख'नो हायो होननानै बुङोबा जेरै जोङो उदां स्रि सान ना, बेफोरखौ जोङो रायखांनो हायो आरो। आरो बेबायदिनो जोङो धोरोम खौ लानानै फोरबोफोर होननानै बुङोबा जोंहा गुबैयै खेराइ फोरबो बेबायदिनो लोखि फुजा, बेबायदिनो दुर्गा फुजा बेफोरखौ मख'नो हायो आरो। आरो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै फोरबो फालिनाय होननानै बुङोबा जोङो गिबियाव कारति गासा आरो बेबायदिनो जोंहा ओ दमासि नङा होमबा? मागो होननानै बुङो जायखौ जोङो बेखौ मख'नो हायो आरो बेबायदिनो जोंहा ओ धोरोमखौ लानानै फोरबो होननानै बुङोबा खेराइ बेफोरनो ना? आङो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बैसागुनि सोमोन्दै एबा जोंनि ओनसोलाव बैसागु फालिनाय बिनि सोमोन्दै फोरमायनोसै। ओ बैसागु फोरबो होननानै बुङो बा बैसागु फोरबोआ मोनसे बर'नि गुबै दोरोङारि फोरबो नङा होमबा नोंथां? ओ बेयाव जोङो बयबो ओ ओन्दै ओनला बा सेंग्रा सिख्ला, बोराय बेन्थ बयबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। आरो बेयो मोनसे मा होननानै बुङो हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो आरो। बेयाव जोङो माखासे हारिमुनि नेरसोनखौ लाखिनो नाजायो। बैसागुनि गिबि सान होननानै बुङोबा जोङो सैथ्र' मासनि जोबथा अक्टआवखौ बुंनो हायो। जेरै जों मोसौ बैसागु होननानै बुङो। बे समाव जोंनिथिंजायबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो ओ मोसौखौ फालिनाय जायो आरो। बेयाव मोसौफोरखौ थुखैस्रांनानै आरो बेबायदिनो ओंखाम दोनिफ्राय हांगार एरख'नानै बिसिनियाव जोङो फोथा फोननायखौ नुनो मोनो। बिनिफ्राय जोङो ओ माखासे बिबार आरो फान्थाव, लाव, आलु बेफोरखौ माला सुनानै गानहोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ मोसौखौ खारननानै जोङो फारि फारि रि हाबाफारिखौ आरो बे जाबाय जोंहा मैस ओ मोसौ बिनि अखानायै से अक्टनिफ्राय जोंहा मानसि बैसागु जागायो आरो। मानसि बैसागु होननानै बुङोबा जोङो मानसि बोला रंजानाय फोरबो आरो। मा जोङो से अक्ट खालि गावाबागाव न'खराव फुजा होनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिनिफ्राय जोङो न'खरनि ओ गेदेरा उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैया गेदेरखौ ओ मान होनाय एबा खुलुमनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बेबायदिनो बिनि। नि उनाव गामिफोराव एबा ओनसोलफोराव थानसालिफोर दङब्ला बेयाव जयै फुजा हो। नायखौ नुनो मोनो। आरो बे समावबो एखे रोखोमैनो फुजा जोबखांनानै गेदेरा उन्दैखौ आरो उन्दैया। गेदिरखौ मान होलायनाय एबा खुलुमलायनाय एबा सनमान लालायनाय बे हाबाफारिखौ मावनायखौ। जों नुनो मोन नङा होनबा नोंथां आरो बेबायदिनोनि बिनि। बे सानखालि जोंहा ओ गोबां। जायगाफोरावनो जोङो बे सानखालिनिफ्राय जोंहा माखासे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनो जेरै ओ ओ बायदि दोरोङारि गेलेमु आरो माखासे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय जेरै मोसानाय मेथाइ। खननाय बेखौ जोङो जौस्राङाव। जौस्रां बानायनानै जोङो हाबाफारि लानायखौ नुनो -नुनो मोनो आरो बेबायदिनो खायफा ओनसोलाव नुनो। मोनो बा खायफा जायगायाव नुनो मोनो ओ गिबि अक्टनिफ्राय लाया लासेनो बेबायदिनो बा। द' स्नि हालागै जोङो लाहैनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बैसागुनि नैथि सान बा बैसागनि नैथि अक्टखालि जोङो बयबो ओ। हानजा जानानै रंजानायखौ नुनो मोनो बो जेरै बोराया बोराइ हानजा सेंग्रा सिख्ला। बेफोरबायदिनो हानजा जानानै जोङो माखासे बर'नि दोरोङारि दामजुफोर जेरै। खाम सि फुं जथा सेरजा बेफोरबायायदि बायदि दोरोङारि दामग्रा देग्रा बेफोरखौ लानानै। जोङो नखर नखर रंजानायखौ नुनो मोनो आरो बेयाव जों रावखौबो एना- एनि नुवा बेयाव बयबो खौसेयै मा होननानै बुङो बिदा फंबाय हिसाबै बा आंगोनि बा न'खरसेनि हिसाबै सानलायनानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो रंजायै रंजायै रंजानानै। गामिफोरा गिदिरथार जायोब्ला बे सानखौ बे रंजानाय हाबाफारिखौ नैथि खेबनि थाखाय थाम अक्ट' खालिबो लानाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो थाम अक्ट' खालि जोङो ओ माखासे साखाथियाव थानाय हाग्राफोराव जोङो गोखा- गोखै बा माखासे मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ लायनानै जयै संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बिनि ओंथियानो जाहैबाय बे बोसोराव जाहाथे बेमार आजार फोर दाजाथों एबा सिगांनि बोसोरफोराव बेमार आजार जानायफोरा जोंहा बे माखासे मुलि हारिनि लाइफांफोर जानायनि गेजेरजों जाहाथे खारो बेफोरबायदिनि थाखाय बा देहाया जों ओ बे बोसोराव मोजाङै मोजां सौसिलांनो हायो बा मोजां सक्ति मोननो हायो बिनि थाखायो जानाय जायो। बेबायदिनो माखासे साननि उनाव जोङो माखासे गेलेमु आरो हारिमुवारि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो खारनाय। बारनाय, थालिर गाखोनाय, काबादि आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खेलाफोर दिरुंबोनाय, दै बोरि गेलेनाय बेफोरबायदि माखासे खेला दोरोङारि खेला जोङो जायखौ मिथियो एबा जायखौ गेलेयोबा जोंहा देहानि थाखाय मोजां आरो जोङो जायखौ खौसेयै रंजानो एबा गेलेनो हायोना बेफोरखौ लानानै जोङो गेलेनाय हाबाफारिखौ लायो। आरो बेबायदिनो गेलेनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गावजों गाव हेफा जाब होलायनाय गावजों गाव खौसेथि गावजों गाव गोरोबलायनाय आरो मानिलायनानै सोलिनाय ना बेफोरो जौगायो। आरो बेबायदिनो जोङो गेलेनायनि अनगायैबो माखासे धोरोमारि